हेलौ नोंथां औ खोनादोंना?
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ ओ नोंथांनाव कल हरनायनि खारना जाहैबाय माने जोङो
मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदों नोंथांजों।
नोंथां
औ ओ आयदा बादियै जोङो जे बर'फोरनि ए न'नि सोरगिदिं बा बर' न'खरावहाय थांनानै थानाय समाव बिफां लाइफां बा
बिफां लाइफां गायनाय बेफोरनि सायावनो सावरायनो हागोन। जागोन नोंथां जागोन-जागोन सावराय जागोन।
दा नोंथांखौनो गिबि आङो फोरमायग्रोनो थाखाय खावलायबाय आरो बर'फोरनि जिउ खुंनायावहाय बारि बागान खालामनायनि सोमोन्दै।
जागोन नोंथां जागोन जागोन जों माने। बर'फोरनि बारि-बागान होननानै बुङोब्ला जों ने बर'फोरा गोबां माखासे ओ गावनि जिउखौ एबा गावनि न'खरखौ खुंलांनो थाखाय माखासे बेबायदिनो ओ न'खर खुंनो थाखाय माखासे बेसादफोर ना बेफोरखौ गावनि न'खरनि बारिनि एबा उसुं सेरावनो ओ गो गोबां मुवा बेसादफोरखौ मावनानै लानाय जायो आरो नोंथां जेरै जों ओ बुंनो थाङोब्ला ओ औवा ओ औवाखौनो बुङोसैआनो। थां माने औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां माने जों बे औवाफोरखौ गायनानै जोंनि माखासे गासै खामानिफोरावनो माने जों बे औवाफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेखायनो बे औवाफोरखौ ओ जेनेबा न' खाथियाव थानाय ओ हाग्रा जग्रबफोराव एबेबा ससे आब्रांफोरावहाय गायनानै दोननायखौ नुयो आरो नोंथां जेरै जोंहा औवानि एबा औवाखौ बाहायो होनोब्ला जों गोबां रोखोमाव बाहायनो हायो जेरै ओ न' लुनो थाखाय एबा ओ माबा मोनसे ओ सिखानि बिखं आरो जोंहा माइ गायनाय माइ फुनाय बैफोरावबो मा माखासे जोङो ओ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बे बिजों लोगोसे जोङो बारि बागान होनोब्ला जोंहा ओ बर' न'खराव एबा गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि माखासे बारि बागानफोरखौ नुबोदों जेरै जोंहा ओ गय आबाद एबा गय बारि एबा गय बागान खालामनानै संसार जाबोनाय लोगोसे बैफोर जाय ओ सुमफ्राम आरो लोगोसे बै नारें खमला, लेबु आरो लोगोसे जोङो ओ माखासे बै जायखौ बुङो आनारस। नै बैफोर खौहाय जोङो न'नि साखाथि फाखाथि थानाय ओ
उम
जायगाफोराव माने मावनानैहाय जोंनि न'खरफोरखौ माने खुंबोनायखौबो नुदों आरो नोंथां जेरै आथिखाल आथिखाल बिथिङाव जों बैफोरखौ ओ नोजोर होनानै नायो बिदिब्ला माने ओ नैबे थासारियावहाय गोबां माखासे सोलायबोनायखौ नुदों। खौ जों गोदोहाय न'खराल' जानो थाखाय जों बाहायनायखौ दिनै बे बिगियानारि मुगायावहाय जों गोबां ओ आबादफोर मावनानै जोंनि न'खर फोरखौ खुंबोनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां जायखौ जायखौ जोङो न'आव एबा न' सेराव हाफोर थायोब्ला जेरै सक्लेट सक्लेट फुलि एबा कक'वा चक्लेटखौ खोनादों ना नोंथाङा?
नंगौ खोनादों खोनादों नोंथां।
नै बैफोरबायदिखौबो ओ आबाद मावनानै गोबां माखासे दानि लाइमोनफोरा ओ लाइमोनफोरखौ ओ माखासे रां आरजिनायफोरखौ नुनो हादों आरो नोंथां। बिदिबा नुनो मोनदों आरो लोगोसे जोङो जोंनि ओनसोलजों माने बै सुमफ्राम ना होन बै जायखौ जोंनिथिं माने बै सुमफ्रामखौ थाबबो होननो आरो नोंथां औ बे औ बेखौबो माने जोंनि ओनसोलफोराव जायगा लायै जायगा गोबां आबाद हरै मावनायखौ नुदों आरो नोंथां
औ
बेबायदिनो बारियाव मोननाय होनोब्ला जोङो लेबु जायखौ जों नारें खाजि जायो
औ
बैफोरखौनो जों माखासे जोंनि न' सेराव मोननाय एबा उसुंसेयाव मोननाय बारि बागानफोराव जों बैफोर माखासे फिथाइ सामथायाइफोरखौबो जों मोननो हायो आरो नोंथां
औ औ
आरो बेजों लोगोसे जोङो बै जाय खोरदै ना खोरदै जोंनिथिंथ' माने खाम्रेंगाबो होननानै बुङो नै बैफोर औ नै बैफोरखौबो जों गोबां मोननो हायो माने नैबे दैज्लां समावथ' बैफोर खौ ना गोरलैजों नङाब्ला ओ नाफोर दै दैमा एबा दैसाफोरनिफ्राय नाफोर ओ लानानै फैयोबा बै खामब्रेंगाफोरखौ जों मैगं महरावबो जानायखौ मोनो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
बेबायदिनो जों गोबां जोंनि बारि बागानफोराव मोननाय माखासे फिथाइ सामथाइ एबा बुस्थुफोर होनोब्ला जों बेफोरखौनो माने मुंख'नो हायो आरो नोंथाङा
उम
बेबायदिनो नोंथांमोननि साइडजोंबो बेफोरबायदि बारि बागान माबायदि सोलियो एबा म माबायदिफोरखौ बाहायो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
हागोन हागोन नोंथां
जोंनिथिंजायथ' ओ बुंनो थाङोब्ला ओ बारि बागान खालामनाय होनदोंथ' ओ बारि बागान खालामनायाथ' बर' न'खरनिया गोदोनिफ्रायनो मोनसे एखुथा बा आलादा बानायनायनि नेमखान्थि थि बियो दङ आरो जोङो बेखौ नोजोर होयोब्ला गंफ्रोमबो बर' न'खरफोरावनो दाबो नुनो मोनो होनजायो बांसिनानो जेरै जोंहा नोंथाङा मख'लांनाय औवा गायनायनि बाथ्रा दा बांसिन बर' न'खरफ्रानो बा जोंनि ओनसोलाव दाबो औवाखौ न'नि सोनाब फारसे थिंजाय गायनानै लायो मानो होननानै बुङोब्ला माने जोंहा दैज्लांनि समाव बा बारहुंखाफोरा बांसिनै सोनाब साहा बा सोनाब खोला खनाथिंजायनि फारसेनिफ्राय सानजा फारसेथिं बारबोयो ओंखायनो बेखौ होबथानो थाखाय जोङो औवाखौ सोनाब फारसेथिंजाय गायनानै लानाय बियो जोंनिथिं दाबो दङ
नंगौ नंगौ
फारसेथिं जोंहा ओरै ओ न'नि साहा फारसेथिं उ गय गय माने न'आवनो जानो आथिखालावथ' बेखौ ओ फालांगियारि खालामनोबो फानसै ओ ओमफ्राय साहा फारसेथिंजाय गय गायनायखौ दाबो नुनो मोनो गयजों लोगोसे बेयावनो फाथैबो गायफानानै होयो फाङाव आरो गय बारिनि सिङाव खायफा खायफा न'खरफोरा आनारज ओ जायखौ सोरबा ओनसोल लायै ओनसोल रैमालिबो बुङो ओ बे आनारस बिफांखौ सिङाव खायफा खायफा गायनानै लायो
औ
आरो खायफाया लिबु बेखौबो गय बारि सिङावनो ओ दाला दालि गायनानै लानाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
नोंगौ नोंगौ
बेजों लोगोसेनो जायफोरना बारिया गुवार बिसोरो न'नि सानजा फारसेथिंजाय जेरै फुख्रि ना फिसिनो थाखाय फुख्रि जावनाय बे बेखौ जों दिनैसिमबो नुनो मोनो
औ औ
आरो खोला फारसेथिंजायथ' जोंहा मोसौ गलि बानायनाय मानाय बेफोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों आरो आथिखालावबो बर' न'खरफोरनि संसार जानाय खौ नायोबा बेफोरबायदि माने ओ बारि बागान खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
नंगौ नों
दा औवा औवानि बायथिखौथ' नोंथाङा बुंलांखाबाय औवाया ओ जोनोमनिफ्राय थैजासिम जोंनो नांखाथारगौ औ बेखौथ' जों मिथिखायो माने गोदो गोदाय ओ जिहेथु गथ'नि जै नारि हानाय
ओ
ओ बिनिफ्राय जागायनानै सासे मानसिफोरखौहाय थैनायनि उनाव बोगारनाय बे समसिम औवानि बाहाय थिया जोंजों सरजाबनानै दंखायो दा ओ सानफ्रामबो बर' फोरा माने गोनां नंजोबालाय खायफा खायफा दिनैबो गामिनि सुबुंफोरा गावनि न'खौ बेंथेनो थाखाय बेरा दुमनाय बा सिखर होनाय होननानै बुङो जोंनिथिं
नंगौ नंगौ
औ माने औवाजोंनो दुमनानै लानाय बियो दङ आरो आबाद मावनाय समावहाय मोसौ बोरमानिफ्राय जोंहा बारग'नो थाखाय आबादखौ ओ बेरा दुमनाय जायो दा बेयावबोथ' जोंनो औवाखौनो नांथारगौ आरो
नंगौ नंगौ
आरो फारसेथिं औवानि बाहायथिया नोङो ओ संनाय खावनायाव लाग्रा आइजें आयलाफोर जेरै जा सान्द्रि माइ जावनो संग्राय मैगं लानो खादा
औ औ
औ बेफोरनि माने गोबांथार आरो आरो बेजों लोगोसे दानाय लुनायावबो औवानि माने मुवा बेसादफोर दं जेरै जि दानायाव जोंहा सोरखि गिदिर सोरखि फिसा
औ
आरो बेबायदिनो जोंहा गनसा थायो
नंगौ नंगौ
ओमफ्राय आरो जि दानायाव बाहायबावग्रा माखासे माने मा होनो बेफोरखौहाय माने बै सेवारि ना मा होनो बेफोरखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो गोबां दंबावो आं मख'नो हाजोबै आरो न' लुनायफ्रावबोथ' जोंहा बेबायदिनो औवानि नांथारगौ आरो औवा गैयाबा जाथ्रा न' लुनायाव आरो आगोलनि समावथ' जोंहा बेबायदि प्लास्टिकनि बाहायथिथ' गैयामोन नालाय
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बेबायदिनो थेवोल थेवोलखौ गोबां रोखोमनि जिरनानै बेखौनो दुरुं खालामनानै खानाय
औ नंगौ
बेफोरखौहाय नुनो मोनोमोन आरो जोंबो माने आंबो नुबो दों आरो बेबायदिनो न'नि इन्जुरखौहाय माने बै औवानि थेवल बानायनानै ओ खामिखौ खाबथानाय। आरो थुरिनि जिहेथु माने जोंहा न' ओलाबनाय जायोमोन। न' ओलाबनाय समफोरावहाय आरो बै टेवोल न' ओलाबग्रानि थेवोबोला आरो आलादा जायो आरो खामि खाग्रानिफ्राय‌।
औ औ बेबादिनो
औवाजोंनो माने औवाखौ खाबथानाय माने टेवोल बानायनानै।
औ-औ
बेफोरबायदि माने बारि बागान खालामनायाव जोंहा औवा गायनाया जोबोद गोनां
नंगौ
बेबायदि आरो दा बर' सुबुंफ्रा गोदो गोदाय बेबायदिनो बारि बागान खालामनानै
औ
सुफुंनानै लाबोनाय बेखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। दा जोंहाथ' समाबो जाबायना नोंथां?
औ नोंथां औ जाबाय। नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथा।
औ दे गोजोननाय हरबाय दे नोंथां औ